औ नोंथां नोंथाङा खोनादोंना आदसा नोंथां आं नोंथांजों मोनसे गोनांथार आयदानि सायाव सावरायनानै फनखौ हरनाय जादोंमोन नोंथाङा सावरायनो हागोन ना अ नोंथां होमबा मा होनो जोंनि दोरोङारि फोरबोफोरनि सोमोन्दै नोंथाङा आंनो जायखिजाया मोनसे दोरोङारि फोरबोनि सोमोन्दै आंनो फोरमायनो होनो हागोन ना
औ हागोन हागोन नोंथां औ जोंना दोरोङारि औ औ जोंना दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्लाथ' जोंहा गोदो गोदायनिफ्रायनो माखासे फालिबोबाय थानाय गोबां फोरबोफोर दङ नङा होमबा नोंथां जेरै गाहायैनो बुंनो थाङोब्ला जोंहा बैसागु दमासि ओ मा होनो खाथि गासा आमथि सुवा नङा होमबा नोंथां दा बेफोरनि सोमोन्दै आङो माखासे सावरायलांनोसै नोंथां दा जोंहा आङो मा होनो दमासिनि सोमोन्दै नोंथांनोसो सावरायना सावरायनोसै नोंथांजों दमासि होनोब्लाथ' जोंहा दमासियाबो जोंहा मा होनो बैसागुआवनो गोग्लैफायो नङा मा नोंथां आरो बैसागु होनना बुङोब्ला जोंना आबादजों सोमोन्दो गोनां ना दा दमासिया जोंहा माब्ला फालिनाय जायो जेब्ला जोङो आबाद जोंनि आबाद गाहाय आबाद माइखौ जोङो मावखाङो नङा होमा नोंथां बिनि उनावहाय जोङो बे दमासि खौ जों फालिनाय जायो आरोना आरो गिबियाव जोङो मा दमासिखौ जोङो मा गो दानाव फालिनाय जायो आरो नोंथा मागो माने गोजां बो थोर जेब्ला गोजां बोथोर जायो अब्ला जोङो बे मा होनो जोङो फालिनाय जायो आरो माबाखौहाय मागो दमासिखौहाय दा जोङो मागो दमासि होनना बुङोब्ला जों मागो दमासिनि मोनायाव जेब्लाय मानखि जागोन जोंहा मागो जागोन बिनि मोनायावहायनो जोङो मा खालामो माखासे जोंहा नेम खान्थि दं आरो ना मागो दमासि फालिनाय फोरबो फालिनायनि बेलायावहाय जोङो मा बिदिनो बिफां लाइफांखौहाय जोङो औवा मा होनो जिगाबजों जिगाबजों दुरुं बायदि बायनानै जोङो मा होनो बेखौ बिफां लाइफांफोरखौहाय जोङो खा खाथेनानै दोनो आरोना- ओ आरो बेजों लोगोसे जोङो बाख्रिखौहाय गोबोरखिजों जोङो लिरफिना दोनो आरोना नोंथां! बेफोरबायदि जोंहा मागो दमासाव फालिनाय माखासे नेमखान्थि दं आर ना नोंथां दा- मागो दमासि सोरांजेननाय लोगो लोगोनो मा जोंहा बयनिबो न'खरावहाय बिदिनो जाग्रा माखासे जाग्रा लोंग्रा- जेरै फिथा सौरायाइ लारु ओ मा होनो गोबां रोखोमनि जोङो जाग्रा लोंग्रा जोङो बयनिबो न'खर न'खर मोननो थाङो आरो ना बे दिनावहाय
औ नोंथां औ
जोङो ओ मा होनो बे माखासे जाग्रा लोंग्राखौ जोङो जोंनि आखाइजोंनो बानायनाय- जायो आरोना नोंथां जेरै जोङो ओ मा होनो ला रुफोरखौहाय जोङो माइब्रा देनानै जोङो माइब्रानिफ्राय बानायनाय जायो आरोना नोंथां दा
औ नोंथां!
बेबायदिनो जोङो ओ मा होनो ओ मागो दमा हाय जोङो बिदिनो थाम ब्रै बा स्नि सानहालागै जोङो फालिनाय नुयो आरोना! दा बुंनो थाङोब्ला आथिखालाव जोङो ओ- एथ' गोबाव जोङो फालिनायखौ नुनो थांला आरोना दानि दिनाव जोङो सानथाम बा सानब्रै बेफोरबायदिल' जोङो फालिनायखौ नुनो थाङो आर ना नोंथां! आरो गोदोनि दिनावथ' जोंहा बिदिनो मा होनो जि सि जि- सान बा जिबा सानसिम जों फालिनाय नुयोमोन आरोना नोंथां ओ बे- नावहाय जोङो मा खालामो जोङो न'खर न'खर बिदिनो बयनिबो न'खरावथ' जोंहा ओ मा होनो जाग्रा जाग्राफोरखौहा इ जोंहा बयनिबो नखाव बानायखायो नाल नोंथां बे दिनावहाय जङो नखर नखर खर बिदिनो बेराय बेराय जोङो ओ जायोमोन आरो नोंथां बेनाव बेरायलाय गामि गामि बेनाव बेरायलाय- बैनाव बेरायलाय बिदिनो गिदिं गिदिं जोङो जायो जालायोमोन आरोना रानलायनानै जानाय बायदि जोङो खालामबोयोमोन आरोना नोंथां! आरो बेजों लोगोसे जोंहा मागो दमासिआव मोनसे मा होनो मोनसे नेम दंबावो आरोना जोङो मा होनो मोनसे बेलागुर सावनाय जोंहा नेम दङ आरो ना! बे बेलागर सावनायखौ जोङो माबारै खालामो होनोब्ला जोङो ओ मा होनो औवा औवाखौहाय जोङो बिदिनो- गायनानैहाय जोङो बे औवा गायनानै जोङो बेवहाय मा खालामो औवा गोथां गोथांखौ जोङो सिङावहाय ओ जमा खालामना होयो आर ना आरो सायाव बे औवा गोथांनि सायावहाय जोङो जिगाब जिगाबखौ जोङो मा होनो माइहंबायायदि जोङो खालामो आरोोना नोंथां आरो जेब्ला जोङो बे माइहंबायायदि बेखौ जोङो मा होनो बयबो जमा जानानैहाय फालिनाय जायो आरोना बे बेखौहाय जेब्ला जों बयबो समा जायो अब्ला जोङो बे ओ बेलागुरखौ जोङो सावना होनाय जायो आर ना नोंथां! जेब्ला बे सावनानै होयो अब्ला जोङो बेवहाय बै सिङावहाय जायनाखि औवा गोथां थायो- बे माने ओ बेरफैयो आरोना बेरफुनानै जोंहा बिदिनो मा होनो जोङो बे बेर फुयोब्ला जोङो मानि रंजानाय जोङो बेखौ मोनसे रंजानाय हिसाबै जोङो फालिनाय जायो आरोना नोंथां! ओ
औ थां!
जोंहा मागो दमाससिआव माखासे नेमखान्थि दङ आरो ना नोंथां! ओ बिनि उनावहाय जोंहा ओ मा होनो ओ बर'नि माखासे दोरोङारि फोरबो होननानै बुङोब्ला जोंहा दंबावो! ओ खाथि गासा सावनाय खाथि गाासाया जाहैबाय बेखौ जोङो मा जेब्लानाखि आबाद आबादा जोङो मावो माव जोंहा माने गेजेर नांहैयो ना जेब्लानाखि जोंनि माइयाहाय मोनहाङो बेयाव बे समाव जोङो मा खाथि गासाखौ सावनाय जायो आरो ना नोंथां। बे खाथि गासा सावनो थाखाय जोंहा मा खालामो जोङो थाइगिर थाइगिर फिथाइखौ हाइ जोंओ दनखावनानै बै बिखं खौ जोङो जेवारि बायदि खालामो आरोना नोंथां आरो बेवहाय जोङो थाव लुनानै आरो औवाजोंहाय बेखौ गायनानैहाय जोङो बेखौ सावनाय जायो आरोना नोंथां। आरो बेखौ मा होनो जोङो बिदिनो माइ फोथारनि गेजेर मा होनो मोसौ गलि आरो न'नि लांगोना बेफ्रावहाय जोङो बै खातखौ सावना होनाय जायो आरोना। बे थाइगिर बिखङाव बानायनाय जायोनाखि जेवारि दङ जोङो बेखौ सावना होनाय जायो आरोना नोंथां। दा नोंथां आङो जोंनि माखासे दोरोङारि फोरबोखौ नोंथांजों सावरायबाय नोंथाङाबो आंनो बेफोरबायदि माखासे जोंनि गेजेरावनो फालिबोबाय थानाय दोरोङारि फोरबोफोरनि सायाव फोरमायनानै होनो हागोन नामा नोंथां?
औ नोंथां हागोन नोंथाङा जेरै ओ दोरोङारि फोरबो बैसागु मागोनि सोमोन्दै फोरमायबाय बो बायदि नोंथां जोंनि दोरोङारि फोरबो ओ बैसागुनि सोमोन्दै ओ फोरमायनो सानदों नोंथां। ओ
औ नोंथां सावराय
बैसागु होनना बुङोबा जोंनि बर'फोरनि मोनसे दोरोङारि फोरबो आर'। ओ बे फोरबोखौ मा होनो नोंथां ओ माग सैथ्र दाननि एबा सैथ्र' दाननि जोबथा साननिफ्राय फालिजेननाय जायो। बै सैथ' दाननि जोबथा सानखालि जोंहा फुंबिलियावनो गिबियावनो मोखौ थुखिनायखौ जागायजेनो बै दिनखालि जोंहा फुं मोखौ थुखिनो थाखाय फुं बिलियावनो ओ मा होनो मोखौ थुखैनो थाखाय लाहारा फाहारा खालामो नोंथां ओ मा होनो फुंबिदाननो सिखारग्रोमोना मोसौखौ गुलियाव हाबनानै मोसौखौ ओ मा होनो गङआव थाव फोननानै ओ थाव फोननानै बाहेराव ओ मा होने खावना दोनग्रोनाय जायो बेनि उनाव ओ मोखोसौ थुखिनो थाखाय जोंना बर'फोरनि गोबां नेम खान्थिफोर दङो। जेरै जोङो लाव फान्थाव लाव फान्थाव बेनि उनाव ओ मा होनो खाद्रि हालदै बिदिनो मोखोना दिग्लिथि थाराय बिदिनो गोबां बुस्थुफोरखौ बुथुमो नोंथां। बफोर बुथुखौ बुथु मखांनानै ओ मा होनो लाव फान्थावनि ओ मा होनो हादो- हादोरै खा-खाद्रिनि मान- माला सुनाय जायो आरो हानानै बेनिफ्राय बेफोरखौ सुखांनायनि उनाव मोसौखौ मा होनो ओम गाब फुननो थाखाय मोनसे सा- ओदेलायहनो थाखाय मा खालामो नोंथाङा मोसौनियाव ओइ न'आव स- ओंखाम संनाय खान- ओ खान्था एबा दोनि हांगारखौ सिखाजों हल'नानै बेयाव थाव गुबै फिनानै मोखौनियाव ओ मा होनो एनन्दा थारानि ओ मा होनो एन्न्दा दंफांखौ दाननानै बेखौ समान दाननानै गल गल मोसौनि बिखङाव मोनथाम मोनथाम दाखो होनाय जायो आरो नोंथां। मानो होनना बुङोब्ला बेखौ फोननायनि जाहोनानो जाहैबाय जेब्ला मोसौखौ थुखैना लांगोन दैमा दैसायाव गोन-गोन-न नख- गामिनि बे समाव मोसा मुफुरा नुनानै जाहाथे ओ मा होनो जानो हाया गिनानै खारो बैफोरनि थाखायनो बेखौ सुनाय ओ फोननाय जायो आरो नोंथां जेब्ला मोखौ फुङाव सुंबिदा गामिनि दैसायाव एबा बिलोआव होना लांनानै थुखैनाय जायो बे थुखैनाय समाव थुखैयो लोबै खालामखांनानै मोसौखौ मा होनो बैफोर हानाय थाराय फान्थाव इ- ओ खारादै बेफोरनि हानाय माबाखौ मा होनो ओ थुख्रा थुरानिखौ मोखौनि बिफङाव सारनाय जायो नोंथां आरो मा म सौनो बैफोर माला सुनायखौबो गोदोनायाव गानहनाय जायो नोंथां बेनिफ्राय मोसौखौ माबाजों मा होनो दिग्लिथि थाराय आरो मोखोनाजों ओ बुज्रावनानै बुज्राव बुज्राव आरो मेथाइबो खननाय जायो नोंथां जेरै ओ बुङो लाव जा फान्थाव जा बोसोरै बोसोरै एरबाय था बिमा बलद बिफा गाय बिमा गायदे बायदि जानानै माबायो आरो' मा होनो ओ गान मेथाइ खननानै मोसौखौ ओ थुखैनानै रंजायो आरो नोंथां थिग बेबायदिनो बैसांखालि मोसौ थुखैखांनानै मोसौ खानाय जाया आरो नोंथां ओ‌ मा होनो बेखौ हगार गारनानै गारबोनाय जायो आरो नोंथां थिग बेबादिनो जेब्ला मोनाबिलि जायो समाव मोसौ होना लाना होना गुलिआव मोसौनोबो बोथोर गोदाननि मुङाव बिथांनो मोनोबो जेरै सुबुङा गस्ला गोदान गानो थिग बेबायदिनो बिसोरनोबो गोदान फागाजों बावउनानै आन ग'साइ नियाव एबा गपालनियाव बावनानै बिथांमोनखौ गोदोनायाव खाना दोननाय जायो आरो नोंथां थिग बेबादिनो मोसौ बैसागोनि दिना थाङो नोंथां आरो मा नोंथां बैसागुनि से खालारनिफ्राय सुबुं बैसाग बैसागु होननानै बुंनाय जायो बै दिनखालि सुबुंफोरा एबा मानसिफोरा मा होनो फुंबिलिआवनो सिखारानानै दुगै लोबै दुगैखांनानै गिबिआवनो आनान आनान गसाइ आफा बोराइ बाथोननिआव आर'ज गाबहोयो नोंथां बेखौ' गाबखांनानै ओ मा होनो गोदान गोदान जेरै गाननाय जोमनायफोरखौ गानो जेरै बर' हौवाफोरा गाम'सा आर'नाइ लाबाय हिनजावफोरा एबा हिनजाव माहारिफोरा दख'ना ओ‌ दख'ना बिदन दख'ना गानबाय आरो गोजा ब्लाउस गाननानै गोदोनायाव फास्रा आर'नाइ फास्रा लायो नोंथां बेनिफ्राय बोर ला लालायनाय हाबाफारिया बेयाव सोमजियो आरो गिबिआवनो बिमा बिफाखौ खुलुमग्रोबाय खुलुमखांनानै ओ मा होनो न'खरनि गेदेर गोलावखौ खुलुमखांबाय खुलुमखांनानै ओ मा होनो गामिनि थानसालियाव थांनानै फिन गामिजों खौसेयै गामिनि गोजोन आरो ओ गासैबो सुबुंनि मोजांनि थाखाय आनान गसानिआव फिन आरो आरो ओ रायजोनि आनानगसाय आफा बोराइ बाथोनाव आर'ज बिबाय रायजोयै ज'नो बे जोबखांनायनि उनाव हाबाफारि जोबखांनायनि उनाव रायजोनि गेदेर गोलाव सुबुंफोरखौ दौरि दौदिनिफोरखौ आरो बैसोनिसो गेदेरफोरखौ खुलुमो आरो उन्दैफोरखौ ओ अननाय आरो सिबिनाय बावो बेआवनो बेनि उनाव मा होनो ज' ज'यैनो ओंखारलाङो गामिआव मागिनो एबा रंजानो एबा मोसानो नोंथां बेफोरबादिनो उम गामिआव औ नोंथां मोसा मोसा मागि आरो गामिआव जा मोन फैयो बेफोरखौ लाना फैनानै मा होनो सानथामहलागै बिदिनो मोसायो नोंथां बिनिफ्राय गामिआव मोसानाय बेफोरबादि जा जाफोर मा होनो अन्थोब हरो मोसानायनि मुङाव बेफोरखौ लाना फैनानै गामिआव जयैनो लावखार ओंखामखौ खौसेयैनो गामिनि खौसेयैनो गोजोनै अनज्लायनानै ओ जानायखौ मोनो ओ मा होनो लावखार ओंखाम जानायखौ नुनो मोनो नोंथां बेबायदिनो जोंनि ओनसोलावबो ओ मा होनो बैसागुखौ रंजा बाजायै फोरबोखौ फालियो नोंथां दा बिदिब्ला नोंथां समाव थ' जोंहा जानानै फैबाय नोंथां दा दोन्थ'नोसै नामा नोंथां?
अ नोंथां नोंथांजों सावरायनानै आं जोबोद गोजोननाय मोनबाय नोंथां
औ नोंथां नोंथांजोंबो आंबो सावरायनानै जोबोद गोजोन्नाय मोनबाय नोंथां दे होमबा नोंथां दोन्थ'
दे बिदिब्ला नोंथां दोनथ'नाय जाबाय औ